हो हेलौ
हेलौ
औ ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम, खोनादोंना नोंथाङा? खोनायाखै?
हा?
ओ नोंथां ना नेटनि प्रब्लेम नामा?
जेबो खोनाफैया माथो?
खोना फैयाखैना हेलौ खोनादों? खोनादोंना खोनादों?
हेलौ
औ नोंथाङा ओ एसे दोरोदनानै रायलायबा मोजां जागौ, खोनाफैयाखै ओ नोंथाङा नेटनि सिब फ्रब्लेम बिदिबा उननि समाव ट्राइ खालामनोसै नामा नोंथां, खोनादोंना दा?
हेलौ
नोंथाङा खोनायाखै नामा?
बे नोंथाङा उननि समाव ओ मोजां नेटवर्कआव थानानै दा खोनाबाय
हा?